हेलौ
औ नोंथां
अ खोनादों
औ खोनादों
ओ दे गोजोन मोनाबिलि
गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिमबो
अ दे बे समाव म मा खालामबाय थादों
नोंथाङा आंथ' बे समाव ओरैनो दंथ'यो जिरायनानै नोंथाङा मा खालामगासिनो औ नोंथां फुंनि साहाखौ लोंखांनाय जाबाय नोंथांनाबो फुंनि साहाखो लोंखा थांनाय जाबाय नामा
लोंखांबाय लोंखांनानै जानायफोराबो जाखांजोब्बाय
औ
ओमफ्राय बोथोरफोरा माबायदि
नोंथां बोथोराथ' दिनै आङो नुदों जे गरमा जाफिनगोन
उम उम
औ नोंथांमोननि थिं बोथोरा माबायदि जाना दं दा
जोंनिथिंनि अखा हाबाय थादों फुंनिफ्रायनो अखा हागासिनो दाबो अखा हाबायथादों
औ
अ अब्ला नोंथांखौ मोनसे बिसय लानानै सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जाबाय बे समाव गुसुं सम होनो हागोन नामा
औ नोंथां आं सम होनो हागोन दे
अ दे होमबा जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो पलिउसन बे आयदानि सायाव जों सावरायनो
औ नोंथां सा सावरायजागोन
पलिुउसन होनबाथ' दिनै गोबां गासैयावबो पलिुउसन नंगौना नङा
नंगौ नोंथां नंगौ
बे पलिउसननि सायाव नोंथाङा फंनैसो होननो हागोन नामा गिबियावनो
औ नोंथां होननो हागोन
ओ
नोंथां पलिउसन होननाथ' जों बुंबा जों मिथिगौ जे पलुसना गोबां रोखोमनि थायो नङा होमबा नोंथां पलिुसनखौ जोङो गिबियावनो मिथिना लानो जे बेफोर जाबाय बेबायदि माबा मोनसे गाज्रि बिदिनो साबसटेन्स जायफोरो दिनै जोंनि बारहावाफोराव दिनै फैनानै दिनै ओ बुंनो थाङोब्ला दिनै दैनि पलिउसन जायो दिनै बार बारनि पलिउसन जायो दिनै हानि पलिउसन जायो नङा होमबा नोंथां?
उम उम उम
दिनै बेफोर पलिउसन जानायनि थाखायनो दिनै बुंनो थाङोब्ला दिनै जोंनि गोबां बेबायदिनो सुबुंआारिनि मानसिफोरनि जिबनाव बिदिनो बेमारारिफोर जागासिनो नङा होमब नों दिनै बुंनो थाङोब्ला दिनै जि फेक्ट'रिफोरनिफ्राय गाज्रि गाज्रि जि गेस ओंखारगासिनो नङा होमबा नोंथां दिनै बिसोरो जि प्रडाक्सन खालामो रि प्रडाक्सन खालामनायनिफ्राय बेबायदिनो बिदिनो गाज्रि हार्मफुल बेफोरबायदिनो गेस ओंखारो जेरै बुंनो थाङोब्ला दिनै कार्बन डाइ अक्साइड बा कार्बन मन' अक्साइड बेबायदिनो नाइट्रजेन अक्साइड बेबायदिनो साल्फार डाइअक्साइड बेफोरबायदि माने गेस आ अंखारनानै जों जुदि आरो बेफोरबायदि गेसा अंखारनानै माने दिनै जि बार बे बारदों दिनै लगाय गथाय जायो नङा होमबा नोंथां?
उम उम उम
आरो दिनै बे बारदो लगाय गथाइ जानायखौनो दिनै जोङो जों साफ्रोमबो मानसिफोरा जे जिहेथु जोंनो अक्सिजेन नांगौ नङा होमबा नोंथाङा थांना थानो थाखाय।
उम उम
आरो दिनै बेफोरबायदि माने हार्मफुल जि बेबायदिनो गेसफोरा दिनै बैफोरबायदि कम्पानि बा माबा मोनसे फेक्ट'रिनिफ्राय माने ओंखारबोनानै दिनै बियो अक्सिजेनजों दिनै मिलाय मिसि मिला मिसि जानानै दिनै बे
बे बे मिला मििसि जानाय अक्सिजेनखौनो दिनै जों मानसि माहारिया दिनै लानाय जायो नङा होमबा नों दिै बेखौ लानायजों लोगोसेनो दिनै जों मानसि माहारिफोरना बेबादि बिदिनो गोबां बिदि बेमार जागासिनो सोरबा स्किननि बेमार जादों सोरबा बिदिनो इन- टारनेल अर्गेन्सफोरनि बेमार जादों नङा होमबा नोंथां आं सानो सानो दे दिनै पलिउसना आथिखालाव माने गोबां बांबोबाय दिनै गोदोनि समाव दिनै पलिउसना बारा गैयामोन मानो होनना बुंङोबा दिनै गोदोनि समाव दिनै बेफो बेफोरबायदिनो बारा फेक्ट'रिबो गैयामोन नङा होमबा नोंथां बा बे- बेबायदिनो इन्डास्ट्रिफोरबो गैयामोन बा गारि मथरखौबो एसेबां सालायनाय जायामोन। थिग बेबायदिनो आरो बुंनो थाङोब्ला दिनै दैनि पलिउसनाबो जायामोन दिनै गोदोनि समाव दिनै जों बाहा बारा बेबायदिनो प्लास्टिक फोरबो बाहायामोन नङा होमबा नोंथां?
दिनै आथिखालनि समाव दिनै प्लास्टिक बाहायनायफोरा बांलांबाय जायफोर प्लास्टिकफोरखौ दिनै जोङो मोजांबा बेबायदिनो डास्टबिनफोराव गारालासिनो दिनै जों साफ्रोमबो माने सुबुंफोरा बुंनो थाङोब्ला दैफोरावसो गारो नङा होमबा नोंथां? दैफोराव गारो बिदिनो औ बिदिनो ट्रेन लामाफोराव गारनाय जायो बि बिदिनो थांबाय थानाय हान्थिनाय लामाफ्राव गारनाय जायो नङा होमबा नोंथां? दिनै बेफोरनो माने बेफोरबायदि गाज्रि बिदिनो प्लास्टिक जोंनि जि गारनाय हुदायानो माने दिनै दैनि पलिउसन खालामगासिनो नङा होमबा नोंथां? आरो दिनै मख'जाबावो दे दिनै जोंनि आबादारिफोरा जेरैबायदि गोबां ओ बेबायदिनो हासार बा गोबां बेबायदिनो मुलि सारो नङा होमबा दिनै दुब्लि फोरावबो दिनै आबाद मावनाय समाव दिनै बेफोरबायदि बैयाव मुलि सारनाय बा बैयाव हासार सारनायफोराबो दिनै। दैजों मिक्स जानानै दिनै दैनि पलिउसन जायो नङा होमबा नोंथां
उम उम
दिनै आं नुगासिनो आरो आथिखालाव माने दिनै जोंना पलिउसना बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दिनै एयार पलिउसनाबो गोबां जागासिनो दिनै वाटार पलिउसनाबो गोबां जागासिनो थिग बेबायदिनो। दिनै लेन्ड पलिउसनाबो गोबां जागासिनो आरो नङा होनबा नोंथां दिनै बिबायदिनो फे क्ट'रिफोरानो जा बेबायदिनो माबा मोनसे। ओ बिबायदिनो इन्डास्ट्रिफोरनिफ्रायबो दिनै गाज्रि गाज्रि जि लेथ्राफोर। गयो नङा होमबा नोंथां प्रडाक्सन खालामनायनि उनाव दिनै बेफोरखौबो दिनै जुदि दैयाव हगारना होनबा बा बेबायदिनो हाफोरावबो जुदि हगारनाहोबा दिनै बैफोर जायगानि हाफोरा गाज्रि जागोन नङा होमबा नोंथां। गाज्रि जानायजों लोगोसे दिनै बैफोर हाया दिनै ना गायनायाव हेफाजाब होगोन ना माबा मोनसे बेबायदिनो फोनायाव ना माबा मोनसे बेबायदिनो आबाद मावनायावबो हेफाजाब। होगोन नङा हबा नोंथां दिै बै हाफोरा माने गाज्रि जालांगोन बिनि। कुवालिटिफोरा बिनि जि हासार जि हाया गावनि गावनो मोनसे हासार थायो नङा होमबा नोंथां। दिनै बे हासाराबो दिनै गाज्रि जालांगोन आरोना नोंथां दिनै नोंथां आंथ' पलिसि। नि बागै एसेबान फोरमायबाय आंबो नोंथांनिफ्राय एसेबान पलिउसननि बागै मिथिना लानो लुगैदोंमोन। नोंथाङाबो एसे फोरमायदो।
अ अ हामबाय होनदों नोंथाङा जेफोर बाथ्रा बुंलांबाय थारैनो गासैबो नंगौ बाथ्रा आरो जोङो नोंथांमोननि होननाय बाथ्रा गासैयावखौबो जोङो। नुनो मोनो मानो होनबा मेगनजोंनो जोङो रोखा रोखा नुबाय थादों जे बेफोर बिसयाव। पलुसन जानायफोरखो नंगौना नङा। जोङो नुनो मोनो जे न'निफ्राय ससे अंखारलांबानो बेबायदि टाउनफोराव नोगोरफोराव सिटिफोराव थां बा जों नुनो मोनो गोबां बेबायदि गिदिर गिदिर फेक्टरिफोरखो कम्पानिफोरखो आरो बेफोरनिफ्राय गोबां बेबायदि मा होनो गोसोम गोसोम बेबायदि उखुन्दै गनायफोर। आरो गोबां बेबायदिनो जोङो टाउनफोराव थांबाबो नुनो मोनो जे माखासे मा होनो मैला जाबो जुथुरफोरखोमा बेबायदिनो डासबिनफोराव गारा लाबानो ड्रेन फोराव गारो नंगौना नङा। जि लामाजों माने दैया बोहैलांनो गोनां नाथाय बेफोरावनो मानसिया बेबायदि जाबोर जुथरफोरखौ आरो जानाय पेकेटफोरखौ गारनानै गोबां बेबायदि ड्रेनखौ ब्लक खालामनानै दोनो आरो बेयावनो गोबां बेबायदि। मा होनो गाज्रि गाज्रि बेबायदि माबाफोरा बुस्थुफोरा माखासे बिजानुफोरा बिसफोरा बेफोरनिफ्रायबो बेबायदि
नगौ नोंथां नंगौ
आरो दिन दिनाव जोङो नाजानांसिगोन मानसि जाबाय जेब्ला जोङो मा होनो बे पलिउसननिफ्राय हमथानाया पलुसनखौ जोङो मा जों जोङो रुद खालामनाया जोंहा बिबान दोङो आरो जोङो माखासे गोबां बेबायदि राहाफोरखौ लानो हायो जेरै
औ
जोङो नुनो मोनो नोंगना नङा बेबायदि पलिउसननि बागै। बेबायदिनो गोबां साउन्ड पलुसनफोर जायो नंगौना नङा सोदोबनिबो दिनै जोङो। नुनो मोनो जे मा होनो गोबां बेबायदि पलिउसन जेरै मा होनो। बुंनो थाङोबा होनो गारिफोराव जेरै मोनसे मोनसे गावबागाव बेबायदि मोनसे मा होनो आवाज थायो साउन्ड थायो नाथाय जों बेफोरखौ जों मा नुनो मोनो आथिखालाव गोबां बेबायदि लाइमोनफोरा सेंग्राफोरा मोनसे लिमिटेड बेबायदि मा होनो मानसिया खोनानो हानाय बेबायदि ग्रहन खालामनो हानाय बेबायदि सोदोबनिख्रुइ बां बांसिन बेबायदि बाइकफोरखौ मा खालामना लायो चेन्स खालामना लायो आरो गोबाङानो बेफोरनि गेजेरजोंबो मा खोनानायावबो स्रबन खक्तियावबो माने प्रब्लेम गोग्लैयो मानसिया
नंगौ नोंथां नंगौ।
आरो जोङो हायोबा मा खालामनांगोन बेबायदिनो नोंथाङा जे होनलांबाय एयार पलिुसनफोर नोंगौना नङा? गोबां बेबायदि एयार पलुसन दिनैनि दिनाव
नंगौ नोंथां।
मा होनो असिजेन लानायाव बेबायदिनो लान्स प्रब्लेम माबानि हावभावनि प्रब्लेम जाबाय थादों दा हायोबा जोङो बेफोरावबो मा बेबायदि माखासे पेट्रल डिजेलफोरनि गारिखौ बाहायनायनि जायगायाव हायोबा जोङो जेरै बरथमानाव। माखासे इलेक्ट्रिक भेहिकेलफोर ओंखारदों दा जों बेफोरखौो बाहायनानैबो माखासे बेबायदिनो एयार पलउसनफोरखौ जोङो हमथानो हायो।
नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो नंगौ नोंथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा
जोङो नुनो मोनो जे गुवाहाटियाव जेब्ला जों थाङो गोबां गुवाहाटिीनि सिटि बासफोरा मा जाखो बरथमानाव बेबायदि मा होनो इलेक्ट्रिक भेहिकेल जाजोब्बाय नंगौना नङा नोंथां। गोबां बेबायदिनो भेहिकेलफोरानो इलेक्ट्रिक भेहिकेल जाबाय आरो बेयाव बे इले भेहिकेलनिफ्राय ओरैबायदि मोनसे मा होनो जायफ्रा बेयाव जारनि खालामो बिसोरबो मोनसे बहुत बेबायदि सान खथि आरो रंजानायखौ मोननो हायो आरो लोगोसे मा
नंगौ नोंथां। हेलौ नोंथां खोनागासिनो ना? आंनि रावखौ नोंथांनि रावखौ खोनायाखैमोन आङो। हेल' नोंथां। खोनादोंना? हेल' नोंथां।